हेलौ। औ हेलौ नोंथां।
औ मोजां ना। औ खोनादों नोंथां। औ औ। आ खोनादोंना नोंथां। औ। आं नोंथांजों बैसागुनि। अ आं ओरैनो दङ।
औ।
हेलौ।
औ बुंलाय
खोनादों ना।
औ खोनादों
खोनादोंना। मोजां खोनायाखै नामा? अ आं नोंथांजों औ आं नोंथांजों बैसागुनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन।
औ
सावरायनो हागोन ना?
औ नोंथाङा फ्रि ना? औ दा अब्ला बैसागुनि सोमोन्दै नोंथाङाबोथ मिथिखायो जानो हागौ।
औ-औ मिथियो एसे एनै औ।
औ दा जोङो बैसागुखौ बैसाग दाननि से खालाराव फालिनाय जायो नङा होनब्ला।
औ फालिनाय‌ जायो।
जेरै जायखौ जोङो रंजालि बैसागु होननानै बुङो। औ दा बैसागु जेनेबानि से खालामनायनिफ्रायनो मानियो आरो जोङो ओ से खालार खालिनो जोङो मोसौनि बैसागु होननानै फालियो नङा होनब्ला।
औ
औ दा मोसौ बैसागु होननानै बुङोब्ला जों मोसौखौ थुखैनो लाङो दैसायाव नङा होनब्ला।
औ-औ-औ-औ लांनाय जायो।
थुखैनो लाङो बेवहाय आरो लाव फान्थाव ओ आरो मा बायदिसिना लानानै आरो ओ रायदों आरो दिगलि लितिना बेफोरो बेफोरखौ लानानै जों मोसौखौ बुज्रावो बेनिफ्राय मोसौखौ बिलिरना हगारनाय जायो।
औ-औ
हेलौ औ-औ नं नंगौ ना दा
औ-औ-औ नंगौ।
औ उम बेलासि समाव जेब्ला मोसौआ हाबनो सम जायो अब्ला जों मोसौखौ बरायनो थाखाय ओ धुना सावनाय बायदि जायो जेरै जाबोर बायदिसिना खौ लानानै बे रायदें बिला बायदिसिनाखौ होनानै औ जोङो न'नि लांगोनायावहाय बेखौहाय सावो नङा होनब्ला दा जेरैबायदि
औ
मिथिंगाया बैसाग दानावहाय बिलाइ होननानै खनसे सोमखोर समायना महर मोनो थिग बिदिनो मानसि दुमसियाबो गोदान बोसोर होननानै गाननाय जोमनाय होनब्ला दा गोदान गोदान बायो जिहेतु दा मोसौनोबो गोदान दुरुं खानाइ जायो खानाय जायो ना गोदान दुरुं होनाय जायो मोसौफोरनि थाखायबो दा बेवहाय जों मानसियाहाय जे बैसागनि बे मोसौ बैसागु खालि एकस' एकथा नङा एकस' एकथा मैगं जायो नै जायोना जोङो हरावहाय औ दा बे एक्स' एकथा मैगंखौ मा सानो बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ बिनि बागैथ' जों बारा मिथिया जाहैबाय जोंनियाव गाासै माबायाव नेमखान्थिफ्राव नोंथाङा मिथियो नामा बेनि बागै?
औ दा जेनेबा बर' हारिया बे दिनखालि एक्स' एकथा मैगं जानायनि ओंथियानो जाहैबाय बेवहाय गोखा गोखै माने जि मैगं मोनो माना मुनि लानो माना मुनिनिफ्राय लानानै जो जोग्लाउरिनिफ्राय लानानै आलु माने नोरसिं खिफि बेन्दों दाउ लाफा सायख' बेफोरबायदि जेसेबां माने मैगं थाइगं जायो बर'फ्राहाय बेफोर खौ बुथुमनानै माने एकस' एकथा खालामनाय जायो आरो दा बै एकस' एक एकता मैगंखौ जाबा माने मानसिनावहाय बेमार आजार जानो हाया होननानै बर'फोरनियाव फोथायनाय दङ आरो। दा बेखौ जायोब्ला गोबां बेमारनिफ्राय जों बारग'नो हायो होननानै मोनसे फोथायनाय दङ दा बे आरो फुंखा बिलाइ सिनायोना नोंथाङा फुंखा बिलाइ बेफोरखौ होनानै दायो आरो। हरावहाय दा बेखौ फोथायनाया बेनो जि जानायनि ओंथिया बेनोदि मानसिनावहाय जाहाथे बोसोरावहाय जोंनि देहायाव जाहाथे बेमार आजार जाया बैखौ साननानै माने बे मैगंखौ जानाय जायो आरो। दा आरो नैथि औ नैथि बैसागु नैथि बैसागुखौ जोङो मानसिनि बैसागु होननानै मानियो नङा होनब्ला
औ औ नैथि बोसोगु औ।
औ औ दा बेवहाय गिदिर मानसिफ्राहाय उन्दै मानसिजोंनो बोर सारसियो बा गेदेर उन्दैफोराहाय गेदेरनो मान होनानै बोर लानायखौ जों नुनो मोनो आरो बिदिनो मा गामि गामि ज' ज' जाजाय जोङो बोराय बुरि गथ' गथाइ सेंग्रा सिख्ला गासैखौबो ज' ज' बेरायनायखौ मा जोङो बैसागु रंजानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। बा दासिमबो नुनो मोनबोदों आरो। दा बेनि दा नोंथांमोननि जायगायाव माबायदि दि बा नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि बैसागुखौ खुंनाय जायो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ जोंनियाव बे ओनसोलाव माने खोब बारा इसिबां गाजा गोमजायै खुंनो खुंनायखौ नुनो मोननाय जाला मानो होनब्ला सुबुंफोरा माने दानि जुग गाव माने बे माने मदार्न जाबाय नालाय एसिबां माने गासिबो माने ओंखारलायनो नागिरला औ बेखौ नुनो बारा ए सेबां गाजा गोमजा खौ जों फालिनाय नुनो मोननाय जाला ।बिदिनो बोराय बुरि गथ' गथायफोरखौ एसे एनै नुयो । सेंग्रा सिख्लाफोरखौ खोब खम नुसै गामियारि गामियारि मो सानाय ओ गुबुन दाबसे गामियाव मोसानो थांनायफोरखौ नुनो मोननाय जाला गावबा गाव गामि एबा ओनसोलाव बेव माने बेरायनाय एबा गावसो मोसानायखौ नुनो मोननाय सै आरो होमबाबो खोब खम आरो मोसानाय बिदिनो दामनाय देनाय माखासे हारिमुआव माने जों जोंनि ओनसोलाव इसेबां बिदि नुनो माननाय जाला आरो ।
नंगौ नंगौ ।
औ
दि औ जेरैबायदि सिगां समाव बैसागुखौ से दानसिमहालागै फालिओमोन नङा होनब्ला दाथ' जोङो माने आथिखालाव मा जोङो स्नि दानसिमल' फैनायखौ नुनो मोन्दों । दा स्नि दाननि स्नि साननिफ्राय थांनानै दा जोङो सानथामल' खुंनायखौल'बो जों नुनो मोनबोदों जायगा लायै जायगा नङा होमब्ला? दा जेरैबायदि बैसागु बैसागु होननानै बुङोब्ला गोदो गोदायनि मानसिफ्रा खाम सेरजा जथा सिफुं थरखा लानानै मा गाजा गोमजाहै जोङो मोसानायखौ जों नुनो मोनो । मोन बे न'खरनिफ्राय बै न'खर जों गाजा गोमजा मोसायोमोन रंजायोमोन । लोगोसेनो माने मा ओ गुबुन गामियावबो जोङो मोसानो थांनायखौ जों नुनो मोनबोदोंमोन गोदो गोदाय । नाथाय आथिखालाव मा जों बेफोरखौ जोबोद खम नुनो मोनसै । सै आरो दा बैसागु बोथोर होनबाथाय जेरैथिंबो खाम, सेरजा, सिफुं, जथानि रिंनाय बा गुबुन मोनसे गामियाव मोसाहैनायखौ बा गुबुन मोनसे गामिसिम खोनाफैलायनाय मोनसे मोनसे माने मा रंजानायनि माने मोजां मोनसे ए आबहावा होननानै जोङो बुंनो हायो आरो नाथाय आथिखालाव जों मा बेफोरखौ गोबां खमायबोनायखौ जों नुबोनो मोनदोंसै आरो बानेना बेफोरबायदि जेने थेने माने गामियावल' गिदिंनानै थानाय बेफोरखौल जों नुनो मोनदोंसै आरो दा गोमालांनायनि जाहोनखौ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
गोमालांनायनि जाहोनफोरा औ बैफोर गोमालांनाय जाहोनानो जाबाय जोंनि मा होनो माखासे माखासे होनो समाजारि गामिनि दैदेनगिरिफोरनि आरो समाजनि इसे दैदेनगिरिफोरनि गोरोन्थि आरो
औ
दैदेनगिरिफोरा बेफोराव माने माखासे खामानियाव आं सबबो म ख' बोनो होनो हायासै एबा दैदेननो हायिनि थाखाय राव मानेक। खोब आरो आथिखालनि लाइमोनसा एबा लाइमोनसिफ्राबो माने एसेबां माने स्ट्रं नंलिया गासिबो मदार्न जानायनि थाखाय माने माने फ्रं माने लोरबां जालांबाय आरो हारिमु सिबिनाय आरो हारिमु - फ्राव आ मोसानाय रंजानाय सब आजि - हा मडार्न जानो थांनायनि जाहोनाव बेफोरो खोब खम नुनो मोननाय जासि आरो दानि जुगाव औ
जोंनि हालामाव ओनसोलावथ' खोब खम नुनो मोननाय जाबाय बैसागु इदि फालिनाय बा रंजानायफोरखौ मोसानाय दामनाय देनाय बिनि बागैबो माखा से आगजुफोरखौ दामनो रोङि जालांजोबबाय खोब खमसे माने गोबां ङानो माने गोदोनि एसे एनै जाखिनि दं माने बिसोरल' माने दा दामसै। दानि जौगाफुनाय माखासे लाइमोनसाफथ' बेनि बागै एसेबो माने रोंसारानो होननानै बुंनो हायो आरो। एसे एनै रोंबाबो माने हासार जोबि बिनि थाखाय माने हारिमु माखासे माबाया आय दायाव बैसागु फोरबो ओ बेनि थाखाय एसे गाहाय जानानै दङ' आरो।
औ औ।
माखासे औ खम जालांनायनि जाहोन प्राइ
औ।
नोंथांमोननि ओनसोलावलाय माबायदि इदिनो औ आथिखालाव समनि मोनसे आंखाल बेबो खोब
औ औ औ। दा जोंनि ओनसो सोलाव होननानै बुंनो थाङोबा जोंनि ओनसो दा बेफोरबायाददिखौनो जों नुनो मोनबोदोंसै आरो। दा बिदिनो औ गुबुन गामिफ्राव रंजानो थांनायखौ जों बारा नुनो मोनबांलि आरो मख'नो गोनां बाथ थ्रादि गोदो जेरैबायदि जोंनि बर'नि मोनबा गाहाय दामग्रा आगजु नङा होनब्ला? खाम, सेरजा, जथा, सिफुं आरो थरखा बेफोरखौ लानानै जोङो मोसानायखौ गोबां खम नुनो मोनबोदोंसै। आथिखालाव मा आथिखालनि सुबुंफ्रा मा ओ रेकर्डिं गानजों मोसानायखौ जोङो नुनो मोनदोंसै आरो। दा दा बेफोरनि जाहोना जाहैबाय नोंथां थाङा दसे आगोलावसो बुंलांबाय जे दामनायनि रोंग' थिफ्रा आथिखालाव आथि खालनि सुबुंफोरा बारा गैलिया। नोंथाङा थार बाथ्रा खौनो बुंदों थारैनो माने जोंनिया बेफोरबायदि दामनायनि आंखालनि थाखाय बा दामनायनि फारसे गोसो होयैनि जाहोनावनो जानो हागौ। बेफोरबाय खायसे रोंगौथिफ्रा गोमालांनायनि जाहोनावनो बेफोरो खमायबोदों। होननानैनो बुंनो नांगोन होननानै आं सानो आरो।
औ औ
दा नोंथांजों सावरायनो मोननानै जोबोद मोजां मोनदों। जाहाथे उनफ्राव आरो सावरायफिननो मोनगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो नोंथांसिम। अब्ला बेखिनियानो दोनथ नोसै नामा?
औ जागोन दे।